श
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो
ओ जे जों मानसि माहारिया दानि जेनेरि- टेनाव माबायदि जिउ खुंगासिनो दङ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ थारैनो
औ
जोङो जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गिबियैनो सोरखारि साख्रि खौ हमनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गिबिहायनो जोङो सोरखारि साख्रि होनना बुङोब्ला जोङो दानि जुगावथ' बांसिनैनो बांसिन बिबाङैनो मानो होनोब्ला जोङो आ जोङो मा सोलोंथाइनि बागैबो सोलोंथाइया जेसेबांनो दावगादोंनि एसेबांनो माने मा सोरखारि साख्रि जों मोननायाबो एसे माने गोबां एसे माने ओ गोरानि सायाव गोरा जालांगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेफोरबायदिनो सोरखारि साख्रि मावाबालासिनोबो जोङो मा खालामनो हायो जिउ खुंनाय राहा लामायाव जोङो गोबां खामानि मावनानै जोङो मा गावनि जिउखौ माने मोजां लामाजों दावगालांनो हानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ औ नंगौ नोंथां
थिग बिदिहायनो जों मा खालामनो हायो सोरखारि साख्रि मावनायनि अनगायैबो जोङो ओ जेरै आबाद मावनानै जोङो जिउ खुंलांनो हायो आरो जोङो म मा बेफार फालांगि बिजनेस बेफोरबायदि मावनानैबो जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो जों मोजां लामाजों माने मा मोनसे न'खर खुंलांनो हानायखौ जोङो नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां
थिग बेफोरबायदिनो जोङो ओ मा होनो बेफार फालांगि नङा होमबा नोंथां बेफार फालांगि मावनानै जेरैबायदि जिउ खुंलांनो हायो
जेरैहाय जोङो बेफार फालांगि बुंनो थाङोबा दा आथिखालनि मुगायावथ' जोङो बांसिनानो मा नुनो थाङो जोंनि खाथि खालानि हाइ बाजार बा दखान गलाफोरावबो जोङो जोंनि ओनसोलनिनो ना हमना ला दैमादै आयं बेफोरखौबो मा आ साहा दखान होनाय बा बिदिनो मैगं थाइगं लास'नानै फाननाय बेफोरबायदि नुगासिनो आरो बेफोरखौबो खालामनानै जोङो जों मा गामिया ओनसोलनि मानसिफोरखौ जोङो जिउ खुंलांनायखौ नुगासिनो आरो नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जों बांसिनै जोङो नोजोर बोनानै नायोब्लाबो नुनो थांबावदि माने मा जोङनो हिनजाव माहारिनि सायाव नोजोर बोयोब्ला जोङो नुनो मोनबावो आरो जोङो बांसिन जोंनि मा हिनजाव माहारिया जोंनि सि गला जेरै दख'ना हास्रा बिदिनो गस्ला ब्लाउस बेफोरबायदि दखान बा गला होनायखौ जों बांसिन बिबाङै दानि मुगायाव आथिखालनि मुगायाव जों बांसिनै नुनो थांगासिनो आरो आरो बेजोंनो मा जोङो मोनसे न'खरखौ माने जोङो मोजाङै बा न'खर खुंबोनायखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव नुनो थांगासिनो आरो नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि हौवाफोरनि माव बा हौवाफोरखौ बुंनो थाङोब्लाबो जोङो गोबां माने बिदिनो बेफार फालांगि खालामनानै जिउ खुंनायखौ नुनो थानो मोनो जेरैहाय जोङो गय नारेंखल बायदिसिना बेफोरबायदि बेफार फालांगि आरो बेनि अनगायैबो जोङो अमा जेरै दाउ आरो जोङो मा ना बेफोरबायदि फाननानै जानानै जानायखौबो बा मोजां न'खर खुंलांनायखौबो जों नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ नुनो थांबावदे जोङो मा ओ बेफार फालांगिनि अनगायैबो जोङो दानि मुगायाव आबाद मावनायखौ नुनो थाङो।
सोरखारि साखरि नङाबालानो जों मा मोजां आबाद मावनानै आबादारि जानानैबो जोङो मा आ मोजां जिउ खुंलांनायखौ नुनो थांबौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जों दाथ' जोङो दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लांआव बांसिन जोंनि गामियारि सुबुंफ्रानो जों माइ आबादखौ बांसिन बिबाङैनो मावनाय जानाय नङामोन नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जों मा गुबुन उफेरा आबाद उफेरा आबाद मावनानै जोङो खायफाफ मा आ जों दैज्लां जेरै दैज्लांआव जोङो माइ आबाद मावनो जायगा गैयिफ्रा जोङो मा खालामो दानि जुगाव ओ उफेरा आबाद जों मावो गोरान आबाद जेरैहाय जिंखा पथल आ भिन्दि बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो जों फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनायखौ नुनो थांसै जेरै बग्रि बा बिदिनो जायखि जाया फिथाइ थाइसुम हग जायखि जाया बेफोरबायदि मावनानैबो जोङो आबाद मावनायखौ नुनो थांसो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेफोरबायदिनो आबादनि सायावबो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो ओ मा होनो ओ बिदिनो बानलु आबाद बा बेफोरबायदि आबाद ओ मा होनो कबि आबाद आरो भिन्दि बेफोरखौबो जों जेरैहाय हाथाय बाजाराव फाननो लाङो जोङो बा जोंनि ओ गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा गावनो आबाद मावो मावनानै जोङो एसे एनैखौ जोङो हाथायावनो मा खालामो लांनानै जों फानहोयो। आरो बेजोंनो लोगोसे जों मा खालामो एसे जों गुबुननिफ्रायबो बायस'नानै लायो। बायसना लानानै मा खालामो जोङो फानदेरो। बेजोंनो फाननानै जों मा खालामो बेजोंनो जोङो जा एसे खरसा मोनबोयो बेजोंनो जोङो माने मोजाङै न'खर खुंबोनायखौ दानि जुगाव नुनो थांसै
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो आरो खालामनो हाबावो जे जोङो दानि मुगायाव सोरखारि साख्रि नङाब्लाबो जों जेरै दानि सुबुं बुंनानै बुंनो थाङोब्ला खमैब्लाबो जोङो मा ओ मेट्रिक आनजाद बा हायार सेकेणडारि आनजाद जिनै पास जानाय बेखौ जोङो बांसिनानो नुनो थांसै बिसोरबायदि मा लाइमोन बैसोआबो जों मा खालामनो हायो एरैनो जिरायना थायाबालानो जोङो मोनसे टिउसन ओ मा होनो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो टिउसन फोरोंनानै माने गावनि जिउखौ मोजां लामाजों बा मोजां जिउ खुंलांनो हानाय राहा लामाखौ खौ माने नुहरो आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो दा बे आयदानि सायावनो नोंसोर नोंथांमोननि हालामाव सोलिबाय थानाय दा जि सोलिबाय थानायानो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जे आं दा जोंनि हालामाव सोलिबाय थानाय जे दा जि जेनेरेसन सलिगासिनो दङ दा आं बेनि बागै बुंनो थांदों जे नोंथाङा जे एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे जों सरकारि सा ख्रिखौ मोननाया एसे गोब्राब जायो होननानै
औ थारैनो
बांसिन फरायनाया मानसिफोरा दडेभलप जाबोगासिनो दं एसेनो बायदि ना जों भेकेन्सिफोराबो बेफोरबायदिनो खमायबोगासिनो दङ जे बेफोराव जों माने जेसेबां गोदोर फरायाखिनो मानो जेसेबां खस्थ' खालामाखैयानो मानो सोरबाया खाफालाव दोङोबा मोनदो सोरबाया खाफालाव गैयाबा मोनाखै जे बेसेबा खस्थ' खालामबाबो जों मोननो थाङाखै आरो सरकारि सा साख्रिनि बागै आं दा बुंदों ओ सोरबाया थ' मोनदों जायहा माने दाथ' नों दानि जेनेरेसनाव नोंथाङा मिथिखायो जे फैसा बा माबा होनानै बिसोरो फिटि जाहोनानै जे साख्रिखौ सोरबाया लानाय बा सोरनिबा जागायाव हाबनाय बेथ' दा सोलिगासिनो दंखायो नोंथाङाथ' मिथिगौ मिथिगौ जानो हागौ ओम जों नाथाय मानसि माहारिया सरकारि साख्रि बा बेफोरबायदि जब गैयाबाबो जोङो आबाद मावनानै जानो हायो नोंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ जे जोंहाय दा आबादनि बाथ्रायाव थांनोसै आङो जेरैहाय जों हिन्जाव माहारिया जे न'आवनो थानानै जों बायदिसिना फार्स्टावनो जों बेगरखौ बायनानै लाबोग्रोनांगोन जि आबादानो जाया मानो जे हना ला जों दा फोगोन बा। गरसि बेगर बा। बानलु बेफोरबायदिखौ जों बानलुनि जावाय फुलिखौ बायनानै लाब। खालामनांगोन आरो बायदि बायदि भल जिंखा बेफोरबायदिखौ फोनो थाखाय जों हिनजाव माहारिया बेफोरखौबो। माने फोथांनो हायो आरो माने आबाद मावनो हायो आरो जों हिन्जाव माहारिया जेरैहाय। जिंखाखौ मावनोबा जों। जिंखानि। मोजाङै हासार थासार होनानैहाय बेखौहाय फबनानै दोननांगौ। बेगरखौहाय जेब्ला बियो थांखांबोयो अब्ला बेखौहाय जोङो। दंफां बा बेफोरबायदि जिंसिफोरखौ माने। होना होनांगो जेब्ला बियो मानखोलांगोन अब्ला बेनो बे हारसिंनो। बेनो फिथाइ जाबोनानै माने हारसिंनो। फिथाइ जानायनि टाइम फिथाइ जानोसै टाइमबा। दानियाथ' दानि जेनेरेसनावथ' नुनो मोनो जे बांसिनानो लकेल ओंख्रिफोरखौ। जे मोनजानो थांला जे बांसिनानो मुलि होनायखौ नुनो मोनखायो। थ' बिदिब्ला दा जोंथिंजाय बांसिनानो। नुनो मोनो जे जों मैगंखौहाय जेब्ला फिथया एसे। देरां देरां जायो अब्ला बेखौहाय जे एम्फौ। जायाथे होननानै बेखौहाय मुलि होनानै होनाय जायो। आरो सोरबाया बानायो जे बेखौ फुस्ताब। खस्था जानायनि थाखाय मोजां। जे गाबोन बायदि फानगोन दिनै बायदि सिगाङाव मुलिबो होना दोनो सोरबायााहाय। आरो बेफोरबायदि गरसेनि बागै होननो थांसै दा गरसेयाबबो बेफोरबायदिनो जे बेखौ बेगरखौ। फबनानै दोननांगौ हासाराव आरो जेंसि होनांगौ जेब्ला बेबो बेफोरबायदिनो सेम। जे बेखौबो मुलि एम्फौ जायाथै होननानै बेफोरबायदिनो मुलि सारनानै होनाय जायो। जे गासै आबादारिखौनो दानिया नुनो मोनो जे। जों मुलि होआबा माने गासै बुस्थुआनो माने थांनो नागिरा आरो बेखौ नुनो मोनो। जों हिनजाव माहारि जानानै बि। बे खिनि खामानिखौ मावनो हायो आरो दानाय लुनायनि बागैबो आं बुंनो थाङो जे दा। जों हिनजाव माहारिया न'आव थानानैनो गावबा गावनो। जे जोङो लाथा फिसिनानै लाथानि फिथोबजोंनो। जोङो हि बानायनो हायो आरो हिखौ मोजाङै। जथराव साना लानानै बेखौ खुन्दुं बानायना बेफोरबायदिनो। मोजाङै सोंनानै। सोंनानैहाय मोजाङै बेखौ जोङो हिसानसालियाव। मोजाङै माबानानै बेखौहाय जों इन्दिनि फालिबो बानायनो हायो बा बायदि बायदि दख'नाफोरबो बेफोरबायदि। बिदि बानायनो हायो जोङो। बिनि उनावहाय नुनो मोनबावो जे जों हिनजाव माहारिया बायदि फिथाइ सामथफोर। खौबो जोङो फोनो हायो बायदिसिना बोथोरनि फिथाइ। खौबो जोङो फसल खामनो हायो आरो जेरैहाय दा। फिथाइनि बागै बुंनो थांनोसै जे जोङो दा जेरै। लिसु फिथाइ सोरहाबा लिसु फिथायाइ गायो बा सोरबायाबा नारें। फिथाइ नारें जुमब्रा आरो खान्थाल फिथाइबो सोरबाया गायो खान्थाल फिथाइ बिफांखौ। फोनानै फसल जानायखौ नुयो आरो बेखौहाय। देरोब्ला बेखौ मोजाङै बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ दोङो। बेफोरखौहाय जों हिन्जाव माहारिया आबाद मावनो हायो आरो। बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि माबायाव मादाव। आरो हौवाफोरनि बागै बुंनो थाङोबा दा हौवाफोराबो जे जेबो सरखारि साख्रि गैयाब्लाबो न'आवनो थानानै आबाद खिथि बेफोरबायदिखौ मावनो हानायखौ नुनो मोनो आरो जों जेरैहाय दा माइनि बोथोरनिखौनो होनोै एसे आङो माइ बोथोरनिखौ जे आं जे मा होनो बेखौहाय माइलि माइखौ जेन'बा बायना लाबानै बेफोरबायदिनो फोनानै मोजाङै दिपिसि फैनानै बिनि फसल जानायखौ नेनानैहाय जेब्ला बियो फसल जाखङो अब्ला बेखौहाय न'आव लाबोनानै जे मोजाङै जे गावनि नांगौ खामानियाव बाहायनाय आरो बेखौ बेफोरबायदिनो जे गावनि न'खरनि माल बायदिसिना बुस्थुफोराव सुु खुंनाय नांगौ टाइमाव फाननानै बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि बायदि खामानिबो हुव फोर मावनो हाबावनाय थायो। जेरैहाय दाउ फाराम, आरो अमा फाराम, बोरमा फाराम बेफोरबायदि बायदि बायदि थाबावो हौवाफोरा बेफोरबायदिखौ न'आव थानानैबो सरकारि साख्रि सरकारि